औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं दावबायनाय आयदा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिबा नोंथाङा ओ दावबायनानै माबायदि मोनो एसे आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ थिग ओरैबायदि बेबायदि दावबायनाय होनोब्लाथ' गासैबो सुबुङा ओ दावबायनो लुुबैयो ना होमबा नोंथां? अ जेरै जोङो जेरै जोङो दाब दाब जायगा जेनेबा गोजान गोजान जायगायाव बेरायनानै बेफोरनि ओ मिथिंगायारि नुथायफोरखौ जेन'बा जों नायनो लुगैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो दावबायनाय बुंब्लाथ' जों बिबदिनो जोङो न'खरनिफोरजोंबो दावबायनो थाङो आरो बांसिनानो लोगोफोरजों दावबायनो थाङो आरो बांसिनानो। थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो दावबायनो थाङो बुंबा थ' जोङो बिदिनो गोदान बोसोरफोराव जोङो जेन'बा गोदान बोसोरफोरावथ' लावखार ओंखाम जानो थाङो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोंओ लोगो फोरजोंबो ज'-ज' थांनानै गोजान-गोजान जायगायाव दावबायहैनानै बेयाव जोङो लावखार ओंखाम जाहैनो थाङो। बिब्दिनो-बिब्दिनो जेनेबा जों गोसो दुखुफोराव जेनेबा बिदिनो माबाबाफोर जेनेबा टेनसन दुखु दाहाफोर जाब्लाबो जोङो दावबायनो थाङोब्ला बे मिथिंगायारि बा मिथिंगायारि उम जेनेबा दैमा दैसा हाजो आला बिफां लाइफां बेफोरखौ नुनानैबो जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा जेनेबा बिदिनो मा-मा ओ जायगायाव दावबायफोरखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। ओ दावबायनो दावबायनायाथ' जोंनि मोनसे गोनांथार आयदा मानो होनबा जों दावबायबा गोबां मोनथि फेरै बाथ्रा मिथिफेरै फेरै नुथाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिबदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय जोङो गुबुन हारिनि बा बिसोरनि कालचार बा बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोर खौ जोङो नुनो थाङो। नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो जोङो ओ गोबां मिथिंगायाव थानाय गोबां नुफेरि मुवा बेसाद जिब जुनार बेफोरखौबो जों नुनो थाङो। औ बिब्दिनो जोङो माबा मोनस ए ओ थेनसन बा मा मोनसे
औ।
साननायाव जोंनि खर'फोरखौ एसे गोलोर-गोलोर मोनोब्लाथाय ना जोङो ओ दावबायन थाङोब्लाथाय जोङो मिथिंगानि नुथाय फोरजों जोंनि गोसोखौ स्रां मोनो। आरो जोंहा ओ थेन्सन फोराबो खारो आरो। औ बेनिफ्राय ओ दावबायनानैहाय जोङो गोबां गियान मोननो हायो आरो।
औ नंगौ ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा जेन'बा लोगोफोरजों बांसिन दावबायना मोजां मोनो ना न'खरनिफोरजों?
ओं नोंथां लोगोफोरजोंबो दाउ बायनानै मोजां मोनो मानो होनब्ला लोगोफोरजों गोबां खोथा सावरायज्लायनो हायो बिनि थाखाय लोगोफोरजोंबो मोजां नां नाथाय न'खरनिजों लोगोफोरजों दावबायनायनिख्रुइ न'खरनिजों दावबायनायखौ साबसिन मोनो आ रो। मानो होनोब्ला न'खरनिजों दावबायनो थांब्ला न'खरनियाथ' जोंनिनो आंगो जाबाय नालाय लोगो फोराथ' गुबुनसो गुबुननि न'खरनि नालाय बेनि ओंखायनो ओ न'निफोरजों थाङोब्लाथाय जोंहा एसे मोजांसिन जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिब्दिनो दानि जुगावथ' गोबां ओ स्कुलानो जा ओ फरायसालि मायानो जा बेफोराव जोङो गोबां दावबायनो लाना थांनाय नुय नुयो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोर दावबायना दावबायनो लाना थांनायनि जाहोनानो जाबाय मा जोङो फरायनायजोंल' ओ जों माने जेबो सोलोंथाइ फरायनायजोंल' सोंलों थाइ लानाया जोंनि थाखाय ओ औ माने थोजा से नङा आरो दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो गोबां सोलोंथाइ मोनो नालाय बेनि थाखाय बेखायनो जोङो दावबायनोबो ओ जोंनि दा फरायसालि फरायसालिमाफोराव दावबायनोबो लानानै थाङो आरो। बिबदिनो जोङो दाव बायनानै था दावबायनो थांनायाव नुहैनाय गोबां ओ मुवा बेस सादबा गोबां गुबुन गुबुन जिब जुनार बेफोरनि बागै जोङो फरायसालिमायाव फैनानै जोंनो फरायसालिमानि फोरोंगि फोरोंगिरिफोराहाय जोंनो लिरनो हरफिनो बा प्रजेक्ट बा बिबिनि बिब्दिनो एसाइनमेन्ट बिदि हरो आरो। बेयावहाय जोङो दावबायनो थांनायाव नुबोनाय गोबां ओ बाथ्राफोरखौहाय जोङो लिर नानै ओ बेयाव जोङो फोरोंगिरि फोरनो हैनो नांगौ बा मा मा सोलोंथाइमोनखौ बे जोङो फोरमायनो नांगौ आरो औ। औ नोंथाङाबो ओ बिब्दिनो दावबायनो थांनानै बा ओ गुबुन हारिनि नुथायाइफोरखौ नुनानै गोसो खौ माबायदि मोनो नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना!
औ हागोन नोंथां। ओ थिक नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो आंबो बिदिनो जेनेबा दावबायनो थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो। माने दावबायनो थाङो होनोमब्लाानो जोंथ' दा। दाब जायगायावावबाय थाङोङ होमा नोंथां? गुबुन हादोरफोरावबो बिदिनो गुबुन हादोर आरो जोंनि हादोर आरो जोबोद फारागथि दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन हादोरनि गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय, रायज्लायनाय आरो थाग्रा जायगा साखोन-सिखोन आरो जोंनि जोंनि जेनेबा जोंनि हादोरनि जेनेबा जोंनि हारिनि थानाय लोंनाय थानाय जानाय-लोंनाय राव रायज्लायनाय बेफोरो आलादा माने गोबां फाराग दोङो, मानोना। नो थाङोब्ला गुबुन हादोराव जेनेबा गुबुन हादोरनि नुथाइफोराव जेनेबा बांसिन समायनासिन नुनो मोनो आरो जेनेबा जोंनि ज माने बिदिनो बांसिन बेसि सिलिन नुनो मोनो बिब्दि औ जोंनाथ' बिदि जेनेबा बिदिनो कलेज नङाबा जेन'बा स्कुलफोरनिफ्रायबो गोबां आगोलनिफ्रायनो जोंखौ सार मेडाम मोना दावबायनो लांदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जों बेबादि बिदिनो जयै जेनेबा गासैबो दावबायनो थांनाय समाव जेनेबा खायसे खायसेयाथ' बिदि ओ माबा लिरनाय हुदा दोङ नङा होनबा नोंथां डायरि माखासेयानो गैया ओरैनो खासे खानैै औ बिसोरबो जेनेबा दावबायनो थांनाय समाव जा नुबोदों जा मिथिबोदों बेफोरखौ जेनेबा लिरखांनानै दोनो आरो जोंनि बिदिनो ओ सारमोनहा बुङोमोन आरो बिदि दावबायनो थांनायाव जेनेबा बिदिनो नोंसोरनो जेनेबा बिखौ जों न'आव जेनेबा प्रजेक्ट हिसाबै लिरनो हरगोन बेखौ जेनेबा मा मा नु दों बेफोरखौ ओ गोसोआवला बिदि खोन्थायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो जोङो कलेज एबा फरायसालियाव प्रजेक्ट हिसाबै जोङो हैनांगौ गोनां जायोमोन आरो नोंथां औ बिबदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' दावबायनाया सुबुंनि जेनेबा मोनसे गोनांथार बाहागोबो बुंजायो
औ नंगौ
बिदिनो नोंथ नोंथाङा दावबाय फेरनाय बिदिनो मोननैसो जेनेबा जायगानि मुं नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
अ जों आंथ' गुबुन हादोरफोरावहाय दिनैसिम दावबायनो थायो फोरा बिबदिनो जोंनि खाथि खालाफोरनि बे ओ नुथाय जेरै मिथिंगायारि बेफोर खौनो जोङो ओ नायथिङो ब्ला नायो बेयावनो जोंहा गोबां ओ ओ मिथिना मोननि बाथ्राफोरखौबो मोनथियो जोंबो जोंबो जोंनि बे गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायद दि गोबां नुथाय नुवा नालाय बेनिखायनो जों खाथि खालानि बे बि ओ ओ खाथि खालानि बुथयफोरावनो जोंङो गोबां मोनथिना नि मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोन आरो थेवब्लाबो दानि जुगावथ' स'स सेल मिडियानि जुग बेनि बेयो बेयावनो जोङो नुनानै मोन खायो माबायदि हा दोरोमा माबायदि औ बिनो जोङो गोबां बाथ्राखौबो ससियेल मिडियानि जुगाव जुग नालाय बेयावनो
औ औ नंगौ ओ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा ओ गोदान बोसोरफोराव लोगोफोरजों बिदिनो नङाबा न'निफोरजों लावखार ओंखाम जाफेरनो थांफेरबाय नामा नोंथां
औ थांबाय ओ जोंनि गामियावहाय ओ गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' लोगो नांनानै हाय ला गोदान बोसोरावहाय लावखार ओंखाम जानो थाङो नोंथां? ओ बेवहाय जों गोबां औ रंजायो बा थायो जोबोर मोजां नाङो आरो
औ नंगौ
औ नोंथांङाबो बिब्दिनो ओ बोसोर गोदानफोरावहाय लाव खार ओंखाम जानो थांफेरबाय नामा नों थां
औथांफेरबाय नोंथां आं बुंनो थाङोब्लाथ' न'खरनिजों बिदि थांफेरनो मोनाखै माने न'खरनिफोराबो बारा एसे सम होनो हाया नङा होमबा नोंथां ओ थिग बे बायदिनो न'खरनिफोरा सम होनो हायैलाय लोगोफोरजोंनो गोदान बोसोराव लावखार ओंखाम जानो थांफेरबाय। जेनेबा बिदि लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जेनेबा जोबोद गोजोननाय मोनो। माने बिदिनो खहाबनाय मोनो आरो बांसिन लोगोफोरजों बिदि लावखार ओंखाम जानो थांफेरबा आरो बिदि लावखार ओंखाम जानो जानो थांनाय जायगाफोराव जेनेबा जोंल' नङा गुबुन
गुबुन हारिनि गुबुन गामि गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरबो लोगो मोनो नङा होनबा औ बिसोरजोंबो जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनो हायो एबा गोबां बाथ्रा थ्रा मोनथिनो हायो नङा होनबा नों
औ बुं नोंथां? बिबदिनो जों बेयाव थांनानै जेन'बा जोंनि जेन'बा हारिनिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि दाब दाब जाय गोजान गोजान जायगानि माने बिदि जा नोंथाङा दिनानै बुंदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो नुफेर जायगाफोरखौ नुनो थाङो होननानै सोरबा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोराबो बिब्दिनो जेनेबा, मायाबा मोनसे जायगा जेनेबा लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोरखौ नुनानै माने दाब दाब जायगानिफोराबो बिदियाव जेनेबा लाव खार ओंखाम जानो फायो आरो बोसोर गोदानाव औ जेन'बा ओ मिथिंगायारि महरफोरखौ नायनानै गोसोखौ मोजां मोनो नालाय जेन'बा हाजो हाला जेन'बा दैमा दैसा बेफोराव औ दाथ' बेफोरबाय दि ओ ओ दैमा दैसा थानाय बिदि हाजो हलाफोरावथ' दाथ' गरम बोथोरावथ' मानसि फोरा गोबां थाङो नङा होमबा नोंथां? जेराव ओ दुगैनो फोरबो
औ नंगौ।
औ
औ। बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ जोंनि बे दावबायनायनि आयदा सावरायनायनि सोमोन्दै बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना मा नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों दावबायनायनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नों
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर साबायखर।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।